औ औ खोनादों ना औ नोंथां खोनादों औ आं नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन आरो
औ नोंथां दा जोङो मानि सायाव सावरायनो ओरैनो
ओरैनोथ' जोङो सावरायनो होनोब्ला जोंहा जे बर'फोरनि माखासे दोरोङारि ओ बा ओ गोदो फोरबोफोरनि बागै बा खेला दुलानि बागै सावरायनोसै नामा
जायो नोंथां दा नोंथाङा बैसागुनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां औ हागोन अब्ला नोंथांङानो बैसागुनि बागै फोरमायगोन दा नोंथां औ जागोन दे बा जोंहा बैसागो होनोब्लाथ' ओ बयबो मिथिखायो जि जोंहा बैसागोआ मोनसे बर'फोरनि रंजानाय फोरबो आरो बे फोरबोखौनो जोङो गोदान बोसोर होननानैबो हमनानै लानाय जायो आरो बैसागोखौ जि जोंहा गोदान बोसोराव जिबायदि रंजायो बेनो जोंहा बैसागो आरो जे जोंहा बैसागोआ मानिफ्राय जागायजेनो होनब्ला जोंहा बुंनो हायो जे जोङो बैसाग दाननि ओ ओम ओ सिगांनि जि सैथ्र' दान दाननि जोबनाय जोबनाय सानखालिनिफ्राय जागायो होननानै बुंनांगोन आरो बै जोबनाय सानखालि जों मा खालामो जोंहा मोसौ मोसाफोरखौ जोङो गिबियाव ओ बिसोरनि जे माखासे दिरुं मोसौ मोसाफोरनि दिरुं बा गोदोनायाव गानहोनाय माखासे ओ लागामफोर बायदिफोरखौ जोङो मा खालामो ओ हास' नानै गोदान गानहोजोबो आरो नोंथां बै सानाव जाहाथे ओ मोसौ मोसाफोराबो मानसिफोरनि बायदि ओ गोदान गोदान गाननाय बायदि सि जोम गाननाय बायदि गाननो हायो बिनि थाखाय आरो जों बै दिनाव मा खालामबावो जोंहा माखासे हाबाफारि दं बै दिनाव जोङो बै दिनाव मोसौफोरखौ ओ फुथा फोनो आरो हांगारजों फुथा फोनो बेनिफ्राय जोङो माखासे फिथाइ सामथाइफोरखौ माला सुनानै जेरै जोङो लाव फान्थाव ओ ओमफ्राय हालदै बायदिसिना बिलाइ राय दों बाग्रिखब बायदि बायदि बिलाइफोरखौ जोङो माला सुनानै मोसौनो गानहोनाय जायो आरो नोंथां। बेखौ जोङो मानो गानहोयो होमब्ला जे जोंहा फैबाय थानाय बोसोर गोदान बै बोसोर गोदानाव जाहा बे मोसौ मोसाफोरा जेबो बेराम आजारफोर जानो हाया बेनि थाखाय जोङो बै ओम सानखालि मोसौफोरखौ माला गानहोयो आरो फिथाइ साम थाय बायदिसिना ओम बिलाइफोरनि दा बिनि अनगायैबो जोङो मोसौफोरखौ ओ माला गानहोनायनि अनगायैबो जों बैफोर मालाफोरखौ जोङो न'नि खना खना बा मोसौ गलि बायदिफोराव जोङो ओ थुनानै होयो आरो जाहाथे जों सुबुं माहारिनि गेजेरावबो जि बोसोर गोदानाव माखासे बेराम आजारफोरा जाहाथे फैनो हाया बेनि थाखाय। बेनिफ्राय आरो जेब्ला जों बे मोसौखौ जेब्ला जोङो थुखैनो लाङो अब्ला जोङो मा खालामो जोंहा जे बे फिथाइ सामथाइ हानानै लानाय जोङो बेखौ मोसौनाव सारै सारै माखासे खुगा मेथाइ खनलाङो आरो जोङो। गोदोनि दिनावबो आरो दाबो जोङो जायगा जायगा नुनो मोनो जेरै जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बिमा गायदे बायदि दाज जा बिफा बलद बायदि नि जा होननाय आरो माने बेयो जेनेबा ओ जि फैगोन बोसोराव ओ जि गोदान बोसोर फैगौ बनि बैयाव ओ नोजि नोंनि मोसौ बियो जाहाथे बिमा गायदेफोरबायायदि दा जाथों बिफा बलद बायदि जाथों होननानै जोंहा मोनसे सल' खनो आरो बि दिनो बिदिनो सल' खनै खनै जोङो दैमायाव होलाङो आरो ओमफ्राय दैमायाव ज' होलांनानै जोङो मोसौखौ थुखैहैयो आरो नोंथां। ओ थुखैनानै जोङो जेब्ला थुखैयो अब्ला थुखैखांनानै जि फैनाय समाव जोङो मा खालामो जे जोंहा फुराना दिरुं बेफोरखौ जोङो मा खालामो दैमायावनो जोङो थुनानै बा खानानै गारबोजोबो आरो जोङो दिरुंखौ। बेनिफ्राय मोसौनो गोदान गानहोजोबनाय जायो आरो बै दिनाव बिदिनो गान होखांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ ओ मोजाङै हगारनानै होजोबो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंहा बै दिना जोबनानै थाङो। बेनिफ्राय जोंहा फैयो बैसाग दाननि से थारिख। बै थारिखखालि जों मा खालामो जे जोङो बै थारिखखालि जोङो मानसि बैसागो होननानै बुंनाय जायो। मानसि बैसागोआव जों मा खालामो गेदेरा उन्दैखौ ओ बोरहयो। उन्दैया गिदिरखौ सनमान लायो आरो आरो न'खरनि बाय बाहागि आलासि दुमसि गासिबो सनमान लालायो आरो बै सानाव। बेनिफ्राय आरो गामिनि गासैबो गोराफोरखौ जोङो ओ मान होयो आरो गेदाफोरा गेदेरफोरखौ बोर सारस्रियो आरो। आरो मोनफ्रोमबो गामियावनो बै सानखालि जोङो आर'ज लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आर'जखौ मानो लानाय जायो जोंहा जाहाथे ओ जि गोदान बोसोर फैबाय थानाय बोसोरा जोंनि सुबुं फोरनि गेजेराव जोंनि साफ्रोमबोनि न'खराव जाहाथे खैफोद आफोद दाफैथों बेराम आजार दाफैथों होननानै जोङो बै ओ से बैसाग दाननि से खालार खालि आर'ज खालामनाय जायो आरो आं बेखौ जोङो फोथायो आरो ओम बेनिफ्राय जेब्ला बैसागो निस्थि जाना जोबनानै थाङो अब्ला जोंहा नैथि साननिफ्राय जोंहा रंजानाया सो ओ जागायजेनो आरो न'खर न'खर हाबनानै रंजानाय सेंग्रा सिख्ला हाबनानै सेंग्रा सिख्लाफोरा मोसा मोसा रंजानाय बोराय बुरैफोरा जमाागिनानै रंजानाय गथ' गथायफोरा ओ दामजु दामनानै रंजानानै माइरं मागिनाय बेफोरो सोलियो आरो जोंहा गासै गामियावनो बेफोरखौ जोङो सोलिनाय नुनो मोनो बोराय बुरैफोरा जौ मागियो जेरै जोङो जौ मागिनाय होनोब्ला जोंहा बैसागो बोथोराव मोनफ्रोम बर' न'खरावनो जौ बिदैया थायो आरो बेखौनो जोङो बोराय बुरैफ्रा गामिनि बोराय बुरैफ्रा ज' ज' ओंखारलायनानै न'खर न'खर मागिनानै लोंलायो आरो नोंथां बेनिफ्राय सेंग्रा सिख्लाफोरा ओ एदावलायनानै जंखायलना जंखायलायनानै न'खर न'खर हाबनानै मोसायो मुसुरो बिदिनो एदावलायो आरो नोंथां बेफोरो जाबाय मोनसे मोनसे बैसागोनि ओ जोंनि बोसोर गोदानाव फालिनाय मोनसे बाहागो आरो नोंथां बिदिनो जोंहा सिगां समाव गोबां बैसागो दंमोन जेरै गिबियाव दंमोन मोसौ बैसागो मानसि बैसागो सैमा बैसागो हांसो बैसागो बेफोरबायदि दंलाजोबोमोन आरो नाथाय दानि दिनाव मा मोननैल' बैसागोखौ फालिसै मानसि बैसागो आरो मोसौ बैसागो आरो नोंथां अ नोंथाङा जिखिनि आं बुंलांबाय बेखौ मोजाङैनो खोना दों जानांगौ नोंथाङाबो ओरैनो जोंनि बर'फोरनि माखासे फोरबोफोरनि बागै बा ओ जि माखासे हाबा हुखाफोरनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां औ
औ नोंथां औ औ
ओ नोंथाङा मो जाङैनो बु बुजायलांबाय जेन'बा जोंनि गेजेराव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियो दा जोंनि गेजेराव बैसागुल' नङा जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि माखासे फिसा फिसा फोरबो दं ओ जायखौ
ओम जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो फालिबोदों दा नोंथांनो नांगोल जांख्रानि बागैनो फोरमायना होगोन दा दाथ' जोंहा ओ दैज्लां बोथोर जेन'बा गायनाय फुनाय बोथोर बे गायनाय फुनायाव जोंहा गोबां माखासे
माखासे
ओ जेन'बा जोंहा फिसा फिसा फोरबो फालिनाय जायो जेरै जोङो नांगोल जांख्राखौनो होन दा नांगोल जांख्राया मारै होनोब्ला ओम जोङो गिबियाव मा खालामो जेन'बा गोदोनि दिनावथ' जोंहा सुबुं गोदोनि दिनाव जोंहा मामोन ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि माखासे ओ माहाजोन फोरबो सुबुं दंमोन दा माहाजोनफोर सुबुङा मा ओ बिसोरो मा बिसोरो गोबां रो खोमनि ओ दाहोना रुवाथि लायोमोन जेन'बा सासे सुबुङानो सासे माहाजोनानो जेन'बा साब्रै गाहाम दाहोना साब्रै गाहाम रुवाथि बिदि लायोमोन आरो मानो होननानै बुङोब्ला बै समाव
औ
जोंना माइ गायनाय बे हायाबो गोगोम बुरजा बुरजा जायोमोन जायखौ नोङो माइखौ गायजोबनो थाखाय ओ जोंनो दान मोनथाम मोनब्रै सम नांखागौमोन आरो दा दान मोन थाम मोनब्रै जोङो माइ गायनांगौवाव मा जायोमोन ओ जोंनि दाहोना रुवाथिफोरा मेंग्लिलांजोबखायोमोन आरो दा मेंना ओ मेंलांनायाव मा जायो जेनेबा बिसोरो एसेबाबो जेनेबा रंजाथोंसै होननानै जोंनि दाहोना रुवाथिफोरा बिसोरनो मोनसे खाबु होयोमोन जाय खाबुखौ जों दा मा होनो नांगाल जांख्रा होनो जों नांगाल जांख्राखौ माबोरै बानायो होनबा जेनेबा जोंनि दाहोना रुवाथिफोरा दान मोनथाम मोनब्रै माइ गायनायनि उनाव जेन'बा जोङो माइखौ गाबोन बायदियाव हागोनबा माइखौ जों मा खालामो ओ दब्लायनैसो दोननानै जोङो गाबोनहाय मा खालामगोन बेयाव नांगाल जांख्राखौ फालिहैगोन आरो। बे नांगाल जांख्राखौ माबोरै फालियो होनोबा जोंहा ओ बेयाव मा खालामो दाहोना रुवाथिफोरा बे दब्लायनै दब्लायथाम हायावनो एकदमबारे बिसोरो गावसिनि मेंनायफोरखौ होखारनो थाखाय बे दान मोनथाम मोनब्रै माइ गायनानै मेंनायखौ होखारनो थाखाय बिसोरो हाब्रुजों सारलायगोन दैजों सारलायगोन हाब्रुवाव नाख्लायलायगोन बिदिनो रंजा खुसि सोरजोंबा सोरजोंबा जरायलायगोन बिदिनो रंजा खुसि बिसोरो माइखौ गायनानै फोजोबो आरो बे दान मोनथाम मोनब्रै माइ गायनानै माइ गायनांगौखौ सान नोंथाङा सानबानो मिथिखागोन जेन'बा मासिबां मेङो। दा बे मेंनायखौ दसे समनि बुं दिनैजों बावगारनो थाखाय बिसोरो बे नांगाल जांख्राखौ फालियोमोन आरो दा बिदिनो बिसोरो हाब्रु बिजों हाब्रु एखदमबारे हाब्रु थिंख्लाब दै थिंख्लाब जाबोलायखायोमोन आरो दा बिनि उनाव बिसोरो न' फारसे थांनाय समाव ओ जाम्फै एबा दंग'आव गाव मोदोमाव नांनाय माखासे हाब्रुफोरखौ सुस्रानानै बिसोर न' फारसे थाङो न' फारसे थांनानै बिसोरो जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामहैयो आरो। जोंनि नांगाल जांख्रायाव जोङो बांसिन माखौ जानाय नुनो मोनो जोंना हांसो खुमब्रा बे थाखाथारनांगौ आरो अमा बेदराव थाखानांगौ दा बिदिनो बिसोरो हांसो खुमब्रा बिदि ओंखाम ओंख्रि संलायगोन जायैगोन जौ एसे एनै लोंगोन दा बिदिनो बिसोरो लोंलाय जालाय मा खालामो ओ गावसोर रंजा खुसि गावसोरनि बे नै दान मोन थाम दान मोनब्रै गाहाम माइ गायनाय बे खुसिखौ दुखुखौ बिसोर खुसिनि फिसा महराव होनानै बेजों मेंनायखौ बिसोर बावगारनो नाजायो आरो। दा जोंना बे नांगाल जांख्राया आथिखालावबो सोलिगासिनो गोदोनि दिनावथ' जों मिथिखायोमोन जेनेबा जोंनि माइ गायनाया जों मोसौजोंनो हालौ नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनबाय गोबां रोखोमनि माखासे ट्रेक्टर गोबां रोखोमनि ट्रेक्टरनि नांगाल बेफोरजों हालौनानै जोंनि माइ गायनाया गोरलै जाबाय आरो दा बिदिल' नङा जेन'बा जोंनि बांसिन आबाद मावनायावनो जोंना ट्रेक्टरा जोंखौ गोबां मदद होबोगासिनो। दा बे नांगाल जांख्राया गोदो दिनाव जोंहा नांगालजों हालेवनायखाय जोङो नांगोलखौ जोङो दुब्लि बारियावनो दोनहैयोमोन दा बे नांगोल जांख्रायाव जोङो मा जों बेखौ दुब्लिनिफ्राय लाबोफिननो मोनबाय होननानै फालिनाय जायो आरो दा बिदिनो आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों हालेवोबाबो ओ जोङो नांगाल जांख्राखौ फालियो मानो होनना बुङोब्ला बेयो जोंनि बर'फोरनि मोनसे आबाद मावनायजों नांथाबनाय मोनसे माबा मोनसे फोरबो फिसा जायखिजाया जों जायखौ जोङो होननो हायो। दा बेल' नङा ओ जोंनि गेजेराव बिदिनो गोबां रोखोमनि माखासे जोंनि दोरोङारि ओ हाबा हुखाबो दङ जायखौ जोङो बावगारनो हाया आरो दा नोंथाङाबो आंनो जेनेबा बैसागुनि बे बैसागुआथ' जोंनि मोनसे जोबोद गिदिर फोरबो जायखौ जोंनि बर' हारिखौनो सिनायथि होयो। दा बेनो ओ नोंथाङाबो जेनबा बैसागुनि बागै आंनो एसे मोजाङैनो गुवारै बेखेव बुंनानै फोरमायनानै होबाय आंबो नोंथांनो जोंनि ओ बर'फोरनि नांगाल जांख्रानि बागै एसे फोरमायनानै होबाय दा नोंथां जोंहा समावबो जाबायना नोंथां? होमबा जोङो उननि समाव लोगो मोनलायगोन औ। औ दे होनबा दोनथ'सै ना नोंथां?
औ दे अब्ला दे गोजोन्थों।